हेल' औ नोंथां। खोनादों। नोंथाङां खोनादों ना? खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
औ। ओमफ्राय नोंथां मा खालायदोंमोन? आं दायो ओरैनो दङ बरथ'मान। ओरैनो दंना? औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो, औ नोंथां नै जिरायनानै दङ ओरैनो दंथ'। अ उम अ। दा दसे फ्रि ना नोंथां?
औ फ्रि होनदों।
फ्रि, होनब्ला आं नोंथांनाव मोनसे टपिकनि बागै एसे सोंलु सोंनो सानदोंमोन। औ औ। दा नोंथाङाथ' मोनथिखागौ आथिखालनि जुगाव बयनिबो आखायाव गंफा गंफा जानबुं एबा मबाइलाथ' थाखासै। ओम दा बे जानबुंङा जोंनि सोलिफुबाय थानाय बे जिउआव दा माबोरै जे जोंनि जों सुबुं माहारिनि सायाव माबोरै बाहायगासिनो माबोरै सलिगासिनो। बा सुबुं माहारिफ्रा माबोरै इउस खालामदों बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना? औ हागोन नोंथां। औ। दे होनबा एसे फोरमायना होदो। जेनेबा दायो मबाइल बाहायनायाथ' जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जेनेबा बाराथ' बाहायनाय जायामोन नालाय गोदोयो औ औ
दायो जेनेबा मबाइल बाहायनाय एसे
मबाइल बायनाया एसे गोबां बांबोनो हमबाय। औ दायो जेनेबा मबाइल बाहायनाया गोबां बांनो हमनायनि जाहोन होनाव
जेनेबा सोरबाबा खायफाबा मबेलखौ मोजां ओ मोजां खामानियाव बाहायनायबो जायो आरो खायफाबा
खायफाबा ओ गाज्रि खामानियावबो बाहायो।
जेनेबा जों मबेलखौ बाहायनो रोङोबा मोजां आरो बाहायनो रोङाबा गाज्रि होननानै जों मिथियो दायो जोङो बुङोबा मोजाङा जाहैबाय जोङो बेवहाय जोङो माखासे मोजां मोजां फारसेबो जोंहा इयाव होनायबो थायो।
मा होनो मिथिगौ ओम ओ‌ जेनेबा जोङो मोजांखौ नायब्ला मोजां जायो जेनबा गाज्रिखौ नायब्ला गाज्रिबो जायो बेफोरबायदि आरो औ दा मबेला माने आजिखालि मानसिफोरनि गोसोखौ ओरैबायदि
बो गोसो गोसोखौ बोनो हादों आरो ना।
आरोना औ औ औ जेनेबा जुदि नायोब्ला नायबाय थाथावथाव माबा मोनसे माखासे ससियेल मिडियायाव जों गफबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ औ औ दा बेफोरबायदिनो जोङो। गाज्रि होनोब्ला जेरैहाय।
जोङो गाज्रि ओ माखासे माबाफोरा ओ जेनेबा गाज्रि माबाफोरखौ नायनाय जायो जेनेबा ना दा जोङो थिग बेफोरखौ नायालासिनो जोङो मोजां जेनेबा मोजां मोजां ओ बिदिनो ओ जोंहा। जेनेबा ओ मानसिफोरखौ।
मानथिफोरखौ जेनेबा मटिभेसन होग्राफोरनि जेनेबा जोङो माबाफोरखौ नायनो नायोब्ला जोंहा माखासे गियान आरजिनानै लानो हायो ओम दा थिग बिदिनो ओ बुंनाय दं आरो ना जेनेबा मबेला बाहायनो रोङोबा गाज्रि आरो बाहायनो रोङा
औ बाहायनो रोङोब्ला मोजां आरो
ब्ला मोजां आरो बाहायनो‌ रोङाब्ला गाज्रि बेफोरबायदि माखासे बुंनाय खोथा दङ आरो औ औ ओम जेनेबा जोंहा ओ मबेल बाहायनाया जोबोद खममोन ओम। ओम। दा बै समाव जो।
दायो मबाइल बाहायनाया जेनेबा ओन्दैनिफ्रायनो ओ गोबां गथ'ओ जेनेबा उन्दै उन्दै फरायसाफोराबो आजिखालि मबाइल बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै दा गोदोनि समावथ' जोङो मबाइलफोरखौथ' बायलायनो हायामोन जेनेब्ला गोबां ओ रां रुफानि आंखालाव जों बायनानै लानो हायामोन नाथाय दायो गोबां गिदिर गिदिर जेनेबा मोजां मोजां माबानि ओ कुवालिटिनि जेनेबा दायो मबाइल ओंखारबाय। जेनेबा दायो बेफोरखौनो जोङो ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ माने मोजां माने ओ मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो माने।
दा नोंथां मोननिथिंबो माबादि मबाइल अ जोंनि। बिदिना नोंथां। औ मबेल बाहायनायखौ जेनेबा ओ मोजां एबा गाज्रि बेफोरनि सायाव इसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन। दा ओ नोंथां सोंनायाव इदिब्ला मबेलनि बाहायनायाथ' दा नै गाव गावनि सायावसो सोनारसै। मोजाङा बे मोनसे बुस्थुआवनो दा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ बाहायनो रोङो ब्ला मोजां बाहायनो रोङाब्ला गारजि। दा नुनाय नोजोराव। जोंनि ओरै साइदखैजायथ'ओ बांसिन गथ' गथ'फोरा ओ मोजांखौ बाहायनो रोङाखै। माने गासिबो एसे ओ गथ'फोरनि नोजोर मोजाङाव बारा थाङा। गाज्रि गाज्रियाव बांसिन नोजोर होनाय जायो। आरो बिसोरो दा जाबायदि थाइम। फेन्ड खालामदो थाइम समाव हगार हरदों। उनाव फिउसाराव बिसिनि फिउसाराव माने गोबां दुखु खस्थ'जों दुखु खस्थ' जेंनानि गेजेरजों सोलिनांगौबो जानो हागौ बिसोरो। मानो होनोब्ला दा जिबांखिनि ओ टिउसन कुल थांनांगौमोन खिथाब लेखा फरायनांगौमोन दा बेफोरखौ बेफोरबायदि समाव बिसोरो बांसिन माने ओ मबेल रिल्स नायनाय भिडिअ' नायनाय बेफोराव गफबना दं गेम बेफोरबायदियाव बांसिन। नाव गफबनानै दङ। गथ' ग। दङ' फोरनि ओ गथ' गथ'फोरखौ नायोब्ला बेबायदिखौ बांसिन नुनो मोनदों।
औ।
ओ आरो ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जानबुंआ मोनसे बाहायनो रोङोबा बिराद गिदिर मोजां बुस्थुबो बुंनो हायो जेराव जोंहा जोंनि सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव गासिबो सुबुङानो ओ समान ओ समान। मा होनो बेखौ रां रुफा रांखावरि गोनां न'खरनि नङा। सोरहाबा दङ सोरहाबा गैया।
औ।
बैफोरबायदि ओ खम रांखावरि आरजिनो हाग्रा ओ फरायनाय बेलायाव रां रुफा गारनो हायि बैफोरबायदि सुबुङा जोंहा ससियेल मेडियानि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ जौगानो हायो बारायनो हायो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने गोब। बां बुस्थु इडुकेसन सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो रोङोब्ला। इयाव बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा अपेन अपेन इडुकेसनबो बुंनो हायो।
औ।
सोलोंथाफोरनि थाखाय बाहायनो रोङोबा बुहुथ मोजां मोनसे सुबिदासो बियो नाथाय ओम बा नाथाय बांसिन सुबुंफोरानो बेखौ बाहायनो रोङाखै गावनि समफोरखौसो ओ लस बा बारग' होननानै लागासिनो दङ नुनाय नोजोराव गासिबो नंजोबा नाथाय दङ खायफा खायफा मोजाङाव बाहायदों जायफोरा मोजाङाव बाहायदों बेफोरो आवगायगासिनो गावनि रोंगौथि ओ आखाइनि हाबाफारि स्किल बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हादों आरो। आंनि नोजोराव। दा नोंथाङा माबाफोर फंनैसो बुंनो गोनां दंबावो।
औ दानि जेनेबा मबेल बाहायनायाथ' जेनेबा गोबां। ओ फरायसाफोर बा एबा सुबुंफोरा उन्दै उन्दै एसे सेंग्रासा आ।
समखौ गोबां बारहोहरनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो। हेल'।
औ औ खोनादोंना नोंथां।
औ दा बेफोरबायदि गोबां समखौ बारहोहरगासिनो दं आरोना बेफोरबायदि बारहोहरबाय थायोब्ला माने जोंहा गोबां समनि लस जायो आरो जोंहा फरायनांगौ माखासे माबाफोराव जोंहा थालांनाय जायो दा बेफोरबायदिनो जोंहा ससियेल मेडिया द बिदिनो गोबां भिडिअ बायदिसिना रिल्स बेफोरबायदिनो नायनानै माने गोबां समखौ बारहहरगासिनो दं आरो दा बेफोरनि सोलाय जोङो मबाइलफोरखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंहा जेरै माबाफोराव बिदिनो मोजां मोजां मटिभेसनेल आजिखालि ओ ओंखारबाय दा बेफोरखौ जोङो नायनानै माखासे ओ सोलोंनो सोलोंनो हायो जेनेबा जोङो माखासे रोङैखौ जेनेबा बे मबाइलाव जानबुंफोरावनो जेनेबा इन्टारनेटनि जोहैनो जोङो गोबां माखासे ओ खामानिफोर जेरै आजिखालिथ' अनलाइन जाजोबबाय गासिबो खामानियानो मबाइल नङाबानो जाला बेफोरबायदि जोङो माखासे माबाफोरखौ खामानिफोरखौ जों मावनानै लायनो हायो आरोखि दा जोङो न'निफ्रायनो आजिखालि गोदोथ' जोङो मिथियामोन निउस बिदिनो बायदिसिना गुबुनाव गुबुन जायगायाव जेनेबा माबा फोर प्रब्लेम जानाय बा माबा मोनसे जेनेबा खौरांफोरखौ जोंथ' मिथिनानै मोनामोन नाथाय मबाइल फैनायनि जाहोनाव जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोर जेनेबा रादाबफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो गुबुन जायगाफोराव जेनेबा माबा माबाफोर जेनेबा खैफोद आफोद जेनेबा माबाफोर ए ओ प्रब्लेमफोर जानायफोर जेनेबा बिदिनो मोजां मोजां गाज्रि खबर माखासे बेफोरखौ जोङो मोननो हायो मबाइलनि जोहै औ बेफोरबायदि आरो जोङो दा मबाइल आजिखालि ओ दानि जुगाव जेनेबा मबाइल ओंखारनाया जोंनि थाखाय बोरैबाबो साननो थाङोब्ला मोजांबो ओ दा माखासे बाहायनो रोङै मानसिफोरनि थाखाय बेफोरो माने गाज्रिबो आरो बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो दा ओम नोंथाङा एसे माबा फोर बुंबावनो ओ सानदों नामा बेफोरनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नोंथाङा। हेलौ नोंथां ओ खोनादों ना हेल' नोंथाङा खोनादों ना हेल'
हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ हेल'